खोनादों ना?
खोनादों खुलुमबाय नोंथां। ओ नोंथांजों आं फंनैसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम दंना?
अ सावरायजागोन दे नोंथां सम दङ।
अ दा जोंनि बे बर' हिनजावफोरा गोबाङानो बे दाउ अमा लानायजों लोगोसे न'खरनि खामानिखौ मावनायजों लोगोसे बे लाथा एम्फौ जे फिसियो अ लाथा एम फौ जे फिसिनानै बिसोरो माने जिउ खुंगासिनो आरो खायसे बेफोर ला था एम्फौखौ माबायदि फिसियो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां। दा जोंनि बर' न'खर खरफोराव बा बर' माहारिफोरा ओ न'खर सालायनायाव जेरैबायदि बा जिउ खुंनायाव बर' आइजोफोराबो हौवा माहा माहारिजों समान समान बि बिबान रुजुनायखौ जोङो नुबोगासिनो दङ थिग बेबायदिनो बर' आइजोफोरा ओ न'नि खामानि मावनायनि अनगायैबो जेरैबायदि दाउ अमा हांसो बोरमा मोसौ बायदिसिना फिसिनानै जिउ खां जिउ खांनानै जेरै न'खर सालायगासिनो बेनि अनगायैबो बर' आइजोफोरा जोंना लाथा एम्फौ फिसिनानैबो जोंना जिउ खुंनाय खौबा ओ जिउ खांनायनि राहा लामा दिहुननायखौ जोङो नुबोगासिनो नों दा बे एम्फौ लाथा फिनायनि अनगायै होन सोमोन्दै आङो बुंनो सानदों नोंथांजों दा बे एम्फौ लाथाखौ जा जों जेरै फियो, बे एम खोथाखौ जोङो फिसिनो थाखाय जोंनो, ओ मा थानांगोन जों, नो न'खराव मा नांगोन, जेरै इन इ बिलाइ, इन्दि बिलाइ आरो खारन बिलाइ नांगोन जोंनो, बेनि अनगायैबो जोङो, बे जेराव थागुना जों, जायो जे थागुना हायाव बेदर, थांनाया बेनि बिलाइखौबो जों होजायो। दा गिबियावनो जोङो। एम्फौ लाथा फिसिनो थाखाय एम्फौखौ जोङो माबेनिफ्राय मोनग्रोयो होननानै बुङोब्ला, जों जा ओ एम्फौआ जेरै गोमोन, मोननानै ओ खानथावख्रि खाननानै जोंना सिखिरि जायो नङा होमब्ला नोंथां? बे सिखिरि जानायनिफ्राय, जा जेरै बिदै दैयो सिखिरिया, बे बिदैखौनो जोङो, फिसिनो थाखाय लाबोनानै, न'आवहाय दोनफैनाय जायो आरो खि दा न'आव बे दोनफैनाय जानायनि उनाव बिदैया ओ ओ बिदैया माबानानै एम्फौ जागियो एम्फौ जोनोम मोनो बा एम्फौ जागियो। गोरलै गोरलैनिफ्राय एम्फौ जागिनानै,
खोनाबाय नोंथां, बे सिखिरि बा एम एमफौ लाथाखौ जों गिबियाव बबेनिफ्राय लाबोगोन?
दा बेखौ जोङो अबेनिफ्राय लाबोगोन होननानै होननानै बुङोब्ला। जा जोंनि। एम्फौ लाथाया गोमोन मोननानै। जेरै फिथोबनि सिङाव। जोङो बेखौ फिथोबखो जोङो। माला सुनानै जोङो। ओ दाबसे जायगायाव आलायनानै दोन। होखानाय जायो बेखौ जोङो सिखिरि बानायनो थाखायनो जोङो आलादायै। फिथोबै लाबोै जोङो माला सुनानै दोनखानाय जायो नोंथां बे माला सु सुना दोननायनिफ्रायनो जिहेथु सिखिरिया ओंखारगोन। सिखिरि जानानै ओंखारनानै बे सिखिरिया जो आरो जेला मोननैजों गोरोबलायनानै बिदै दैनाय जायो आरोखि बे बिदै दैनायखौनो जोङो एम्फौ जायगिनायसिम जोङो बिदैखौ दोनो दोननानै बेनिफ्राय एम्फौआ गोरलै गोरलै महराव जोनोम जायो आरो। बे जोनोम जानाय एम्फौ आनो दिनै एसे गाबोन एसे बिलाइ इन्दि बिलाइ जायै जायै जोंनिया। देरलांनो हमगोन दा गिबि। केसआव गिबि थाखो। हाइ जोंहा एम्फौआ गोरलैयाव मा जायो जोंना बिलाइ गोरलैखौ होनांगोन उनावै थाखोआव ज एमौ
गोरलैखाय बिलाइ गोरखौ जानो हाया आरो ना।
ओ गोरलैनिफ्राय जुदि नैतिक थाखो आव। खौ मोनफैबाय जेब्ला बै नैथि थाखो मोनफ्राय मोन। फैयोब्ला। आरोबाव बेनो। बेखौनो जाहोनो थाखाय जों। एसे गोरलैनिफ्राय आरो बाव एसे गोरासिनखौ होलायबाय बेबायदिनो थाखो लानानै थाखो एमफौनि थाखोखौ औ एम्फौनि थाखोखौ नायनानै। जोड़ों बिलाइखौ बिदिनो गोरानि सायाव गोरा गोरा होलांयै होलांयै जोना एमफौ। फौवा। ओ नैजिबा दा नैजिबा सान बा थामजि सानसोनि गेजेरावनो जोंहा एम्फौआ गिदिर जानानै मा जायो जोंना ओ गोमोनफैनो हमो आरो। आरो नोंथां। दा बे गोमोन फैनाय होननानै। बुङोब्ला जोंना एम्फौआ। ओ खेबसे लागैनो जोंनिया बुरजायै गोमोन फैखाया फैखायाब्ला मा जायो नोंथां गिबियावनो मासे मानै इदि फैयो बे मासे मानै फैनायखौनो मा होननानै बुङो जोङो अजा फैहांनाय होननानै। बुङो आरोखि नों आं दा बेनो मासे मानै फैनायनि उनाव जोंहा अखानायहैयसिम हालागै जोबोर। माने बुरजायै फैनो हमो बिदि गोमोन फैनायखौ जोङो। थालिर बिलाइनि जा गोरान थालिर बिलाइनि गोरानखौ जोङो खाना लाबोना दोननानै बे थालिर बिलाइ गोरानाव जोङो। एम्फौ ला गोमोनखौ जोङो दोननाय जायो आरोखि। बे दोनोब्ला बेयावनो। जोंना एम्फौ लाथाया फिथोब थोबो। दा फिथोब थोबनायनि उनाव। सानसेबा साननै फिथोब थोबनायनि उनावहाय जोङो बे फिथोबखौ बोखानानै बे फिथोबनि सिंनिफ्राय जोङो एम्फौखौ बरननानै जोङो एम्फौखौ जायो आरोखि। दा बे एम्फौ गरम खांनानै जिहेथु जोंना मोनसे। फिथोब थाबाय बे फिथोबखौ जोङो मोनसे खुन्दुं बानायनो हायो आरो इन्दि खुन्दुं। दा बे इन्दि खुन्दुंखौ जोङो माबोरै बानायो बेखौ नों नोंथाङा सावराय बुंनानै होदो।
अ बे एम्फौनिफ्राय जा जाय ओंखारो फिथोब बे फिथोबखौ जोङो माने गोरानैबो इन्दि इन्दि खुन्दुं दिहुननो हायो। आरो बेखौ आं खासिजों थावख्रि रुनायखौ खिन्थानोसै
औ थावख्रि लुनायनि गेजेरजोंसो जोङो लुनो हायो नालाय।
औ औ बे गिबियावनो गिबियावनो बे गिबियावनो बे फिथोबखौ माने साखोन सिखोन खालामनानै मोनसे आइजो जेङाव जमा दोनथुमनाय जायो आरो। बेखौ सोमनानैबो दोनजायो सोमनानैबो दोनजायो आरो। बेखौ सोमना दोननायनि हरसे दोन सोमना दोननायनि उनाव बेखौ माने एसे बे दिखसि गिदिर मा होनो बेखौ आइजें मोनसेयाव लानानै बेखौ मा रुनाय जायो आरो ना। रुनाय जायो बेखौ फिथोबखौ रुनो खान्थायाव दोननानै माने रुयो आरो ना। औ रुनाय नि उनाव बेखौ आरोबाव साननै सानथामबा साननै सानथामावलासिम मा खालामो बेखौ सोमना दोनबावनांगौ जायो आरो।
रुखांनायनि उनाव नोंथां
रुखांनायनि उनाव माने बेखौ सोमना दोनफिननो गोनां जायो। बिदिनो सोमना दोनखां लानानै उनाव बेखौ लामनांगौ जायो आरोना बे फिथोबखौ
सान्दुङाव।
औ सान्दुंङाव माने बिदिनो सायाफोरावबो लामनानै दोननो हायो। बिदिनो ओमफ्राय लामखां बिनि दैया जेब्ला रानजोबलांगोन अब्ला बे बे रानजोबनायखौ जोङो रानजोबखांनायनि उनाव जों बेखौ जमा दोनथुमगोन। जमा माने एसे आइजेंआव जमा दोनथुमनाय जायो आरो। दोनथुमखांनायनि उनाव जों बेयाव थावख्रि लुनो थाखायथ' जोंनो गोबां गोबां जिनिस गोबांबा मुवा नांगौ जायोना। बे मुवाफोरखौ खौ जोङो मा होनो गिबियावनो जोङो मोनसे गन दानना लायो आरोना गन आरो जाहाथे बेखौ जोङो सुखांनानै थावख्रि लुनो हायो। बे उम। थावख्रि लुनायनि बे मोनसे दंबावो बेखौ मा होनोमोनथाय आं बावबाय आरो
औ दा बे जा जोङो थावख्रि लुनो नि थाखाय जोङो जा ओरै थावख्रि जेरै जों फिदिङो बेखौ थावख्रि होननानै बुङो आरोखि ना नों
अ बेखौ बेखौथ' थाव ख्रिनोबा नाथाय बेनि गाहायाव मोनसे ओ अन्थाइ दोनो आरो ना अन्थाइ बे सुफ्लंनाय अन्थाइ बे अन्थाइखौ मा बुङो मोनथाय आं बावलायलांबाय औ बिदिनो बेखो खुन्दुं जाय खो जों सोमना दोननाय फिथोब मोनना बेथ' रानबाय बे राननायखौ जों मोनसे गनाव माने सुनानै लायो आरो सुखांनानै लायो मोनसे मोनसेबो लाजायो आरो जाय मुथा मारिनाबो लाजायो नाथाय मोनसे मोनसे लायोबा बे साबसिन जायो आरो जायो आरो एदिनो ओमफ्राय ओ गनाव गनाव सुखांनानै लानानै बिदिनो ओ आइजें मोनसेयाव दै लानानै बा खुरै मोनसेयाव दै लानानै जों बेखौ सोमफिननानै गिसि खालामना लायो आरो। बिदिनो एमफाय बे गन गन जि होनो थावख्रि जे होनदोंमोन बे थावख्रि बे थावख्रियाव ओ मेरायनानै बिदिनो फाखो लागाय लागाय जोङो माने मा थावख्रिखौ लुनाय जायो आरो।
औ दा बे थावख्रि जा जों लुनानै खुन्दुंखौ बानायबाय नोंथां दा बे खुन्दुं खौ बानायनायखौनो जोङो मा खालामनाय जायो फानहरनाय जायो आरोना नोंथां।
औ बे खुन्दुं बे खुन्दुंजोंनो जोङो बे खुन्दुंजोंनो जोङो माने बे इन्दि जि जे बुङो इन्दि जि इन्दि दख ख'ना दायो जोंनि बर' बर' आइजोफोरा इन्दि दख'ना इन्दि फालि इन्दि गस्ला आरो बिदिनो ओ मा बुंगोनथ' इन्दि कट बायदिसिना इदि इन्दि आर'नाइ बिदि दानानै दिहुननाय जायो आरो
औ नोंथां।
औ
दा हमबा बिदिब्ला इन्दि थावख्रि लुनायनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायबाय बेनि थाखाय साबायखर दा बेबायदिनो जोंनि बर' आइजोफोरा ओ इन्दि थाव थावख्रि लुनानैबो गोबां रां आरजियो नङा होमब्ला नोंथां दा बे लाथा एम्फौ ला थानायजोंनो जोङो जा लाथा एमफ फौखौ जोंङो जा न'आव जानो थाखायबो फिसियो बा गुबुननो फानहरनो था खायबो फिसिनानैनो जोंङो फाननानै गोबां रां आरजिनानै जोंङो न'खर सुंथानायखौ ना न'खर बेंनायाव जा हौवा माहारिखौ हेफाजाब होदों बेखौ जोंङो हेफाजाब होनाय
नोंथांनि नोंथांनि नोंथांनि बुंनाय खो बारा खोनायासै आंङो
औ नोंथां माने बिदिनो लान्थाय लाथा एम्फौ फिसिनान औ खोनादोंना नोंथां? खोनादों नोंथांङा दा बेबायदिनो ला था एम्फौ फिसिनानै उह लाथा एम्फौ फिसिनानैबो बर' आइजोफोरा बेबायदिनो न'खरखौ न'खर बेंनायाव हौवा मा-हौवा माहारिखौ हेफाजाब होबोनायखौबो ला लाथा एम्फौ फिसिनानै गेजेरजोंनो नुदों आरो ना नोंथां। बेनिखायनो लाथा एम्फौ फिसिनायाबो मोनसे जिउ खां नायनि राहा होननानै आं सानो आरो नोंथां।
दे बिदिब्ला नोंथांङा लाथा एम्फौनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायना होनायनि थाखाय नोंथांसिम रोजा रोजा थाबायखर थाबाय। उह बेखिनियाव दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ दे साबायखर नोंथां गोजोन्थों।
औ दे गोजोन्थों